खोनादों नोंथाङा अ नोंथाङा दायो मा खालामगगसिनो दङ।
आंथ' नानै ओरैनो जिरनानै दं आरो ना नोंथां
अ आदसा। माने नोंथाङा दायो एसे फ्रिबाथाय माने आङो एसे खोथाफोर सावरायनो गोसो दंमोन आरो
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे आंनो खोन्थानो हागोन नाखि जोङो इन्टारनेट माने इन्टारनेट एबा ससियेल मिडियाफोरावहाय जोङो माबोरै गोबां खबरफोर मोननो हायो बेफोरखौ नों खोन्थानो हागोन ना एसे नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां।
औ
जोंहाथ' बिदिनो गोबां इन्टारनेटनिनो दा दानि जुगाथ' इन्टारनेटनिनो जुग नोगौना नोङा नोंथां।
औ नोंगौ
औ जोंहा मा होनदों इन्टारनेटजोंनो गासैखौबो जोङो मोनथिनो मोनजोबखायआनो फ्राय गासै खौबो जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरनो मा होनदों गोजान गोजानाव जे जोंनि लोगोफोर थानाय बा जोंनि न'खरनि मानसिफोर थाहैनाय जोङो बैफोरजों खौरां लालायनि थाखाय मा होनदों इन्टारनेटखौनो बाहायनाय जायो। जोङो बिदिनो मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो फाइ गाससिखौबो जोङो मोनन्थिनो मोनजोब फ्रायानो नोंगौना नोङा नोंथां। जोंङो मा होनदों बिदिनो गोजान गोजाननि जे जोङो नुनो मोननाय थासारि फोरबा जोङो थांनो हायैनि थासारिफोर जों मा होनो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनखायो नंगौना नङा ओमफाय
औ नंगौ।
आरो जोंहाथ' मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मा होनदों कल लारे रलायाबाबो जोंहा मा होनादों मेसेजफोर हरलायनानै जोङो खौरांफोरखौ जोङो जोंनि जे मबाइलफोर बेफोरनि गेजेरजों बा इन्टारनेटफोरनि गेजेरजों जोङो मा होनदों बेफोरबायदिखौ जोङो हरनो हायो आरो ना नों जेब्ला जोङो बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनोब्ला जोङो बिदिनो फार्स्टाव मान होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजों नायग्रोनानै जों बेफोरबायदि जायगायाव थांनो हायो ना नों थां बैफोरबायाददि थासारिफोरा बोरै बैफोरबायाददिनि मा होनदां जायगाफोरा बोरै जों बेफोरखौ मादों इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ नायनानै बा बिदिनो माबानानै खौरां लानानै जोङो थांनो हायो आरो ना नोंथां। जोंनाथ' दायो बिदिनो इन्टारनेटजोंनो दा दानि जुगावथ' जोंहा बिदिनो गोबां एफस एसस फोरबो ओंखारबाय नंगौना नङा नोंथां। बेफोरनि गेजेरजोंनो जे अ गुगोल बा कर्म फोराबो फोरनि बो बैफोराव जोङो मा होनदों लिरनानै बोनानै जोङो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जोङो मोन्थिनो मोन बा जोंहा बिदिनो इउथटुबफोरावबो जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां।
औ नंगौ।
जोंथ' दायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मा होनदों गोबां ओ सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानाय जों नुनो मोनखायो आनो जोंहा बिदिबो खौरांफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों लानो हाखाया जे सोलोंथाइ सोलोंथायाबो जोंनि थाखाय मोनसे मुं ओ दायो इन्टारनेटआ गोनांथार जानानै फैदों। मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो जे जोंनि लेखाफोराव थानाय एन्सार कुइसनफोर बा जा फिननायफोर बेफोरखौ जोङो मा होनदों ओरैनो नागिदा लासिनो लेखाफोराव जोङो मा होनदों इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो जोङो नाय उम नायनो हायो आरोना नोंथां। दाथ' जे ए आइनि जुग जोङो बेफोराव मा होनदों बिदिनो जों कुइसनफोर बा एनसारफोर बा फिननायफोर जोङो बेफोरखौ साफायना हरनानै जोङो बेफोरखौ मा होनदों एन्सारफोर बा थिनायफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां इन्टारनेटनि गेजेरजों। जोङो मा होनदों बिदिनो इन्टारनेटखौथ' जोङो दानि जुगाव फ्राय गासैखौबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनखायोआनो नंना नङा?
औ नोंगौ।
जोङो जे होननो थाङोब्ला उन्दैनि उन्दै गेदेर गासै बा बोरायफोर बेफोरखौबो जोङो नुजोबखायोआनो मानो होनोब्ला इन्टारनेटखौ बयनोबो नांगौ। जेरै इन्टारनेट खौ जोङो मा होनदों बाहायाब्ला जोङो मा होनो थांलाय फैलायनि बांद्राय जानायनि जा उनाव मा होनदों जोंहा बिदिनो आथिं सानायफोरा जागोन मानोना जोंहा गोदोनि दिनाव नायनो थाङोब्ला थारनेट गैयै समाव जों नायनो थाङोब्ला गोजान गोजान लामा सिमाव थांनानै बैफोरबायदि ओ खौरांफोरखौ हर हैलायनांगौ जायोमोन। नोथाय जोंहा मा होनो दानि जुगावथ' बिदिनो गोबां आ मा होनदों इन्टारनेटा मोनसे मोजांथार जेनेबा जों थाखाय मोनसे मोजांथार नोंथां। औ मानोना गोदोहाय जोंहा बिदिनो खौरांफोर लेखाफा बैफोरखौ मा होनदों मा होन्दों लेखाफोरनि गेजेरजों से जोङो खौरांफोरखौ ला हरलायनानै बा लालायनानै जोङो मोनथिनो मोनामोन। मानोना जोङा गोदोनि दिनाव इन्टारनेट गैयामोन जायनि थाखाय जों मा होनदों लेखाफोराव लिरनानै बै दाबसे जागानिफ्राय बै दाबसे जायगायाव सहैनो थाखाय जोङो मा होनदों बेफोरखौ पस्ट अफिसफोराव जोङो सोनानै दोनोमोन आरोना नोंथां बा हैयोमोन। औ बेफोरखौ जोङो बांसिन जोङो नुनो मोनदों जाथ' दा मा होनदों बे इन्टारनेटनि जों सानैजों ओ जों सानैजों बोरै फन लारायदों बेफोरबो इन्टार नेटनि गेजेरजों नंना नङा नोंथां जोंहाथ' दा जुगाव बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां आइजें आयलाफोर आर आइजें गोबां खौरांफोरखौ लानानै जोङो दानि जुगावथ' इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मा होनदों जे बोथोरफोरा बोरै बा दिनो बैफोराव जानाय जाब्रबथायफोर बा थासारिफोर बेखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मिथियो जे बबेयाव जुद्ध जादों। बे बबेयाव मा बायलांदों बा बबेयाव मा जिलांदों बेफोरखौ जोङो गासैबो इन्टारनेटनि जे दानि जुगाव जोङा जे गारि मथरफोर बेफोरनि दाम फोरा बेसेबां बा बेनि बोराय बे मोजां नंना नङा बेफोरखौ मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेराव जोङो बोनानै नायखांनानै जों बेफोरबायदि आ आगजुफोरखौ बा गारिफोरखौ जोङो नायना हायो आरो नोंथां औ औ। जोंहा जायो इन्टारनेटखौ मोनसे ओ मोजां खामानियाव बाहायोब्लाथ' मोजाङानो। बे गाज्रि खामानियाव बाहायब्लाथ' गाज्रियानो होनजायो नंगौना बे जोंथ' दानि जुगाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो जे ओ जे फैलोगो खामानि मावहैनो होननानै बिदिनो फन हरलायनानै बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव खामानि मावनो होनना लिंलांनानै बुथार है खुमालायनायखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नुनो मोनो बाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो मा होनदों हिनजावफोर खारलायनायखौ नुनो मोनो नंगौ ना नोंथां इन्टारनेटफ्राव मोजाङाव बाहायबा मोजां गाज्रियाव बाहायबा गाज्रिया जानानै थाङो इन्टारनेटआ गाज्रियाव बाहायबाथ' बिदिनो गोबां दङ आरो मोजाङावबो जोंहा बिदिनो गोबां दं आरो ना नोंथां जायखौ जोङो फोरमायनो हाया औ जोंनाथ' मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंथ' जोङो मा होनो गासै खोथाफोरखौनो मिथि मोनखायोआनो नंगौ ना नङा नोंथां औ दा नोंथाङाबो ससेनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जे नोंथाङा जेरै बुंखाबाय जों गोदोनि सिगांआव गोदोनि खौ जों खोनानो मोनबोबाय जोङो लेखाफोराव लेरनानै माबा मोनसे खोन्थानोब्लाथाय लाइजाम लेरलाबायनानै जोङो माने फोरमायहरनाय जायोमोन होनबा बिदिमोन आरो दानि टाइमाव जोङो लाइजामखौनो लिरला नङा होमबा नोंथां बिदिनो गासैबो इन्टारनेट ससियेल मिडियानिख्रुइसो हमलां जोबो ओमफायो सिगां गोदो गोसथोलायनाय लायबाबो लायजाम लिरलायलायोमोन आरोना जों दानि जुगावहाय खालि इन्स्टाफोराव वाट्सपफोराव मबाइल नाम्बार लालायनानैसो नुनो मोनसै आरो बिदिनो गोबां जों माने इन्टारनेटाबो मोजांनि थाखाय बा ओमफ्राय बिराद मोजां इउस खालामनो हायो नाथाय जोङो जुदि बेखौहाय गाज्रि गाज्रि उए आवहाय बे दि जोङो खालामोबा बे गाज्रियानो जालांगोन बिदि आरोना दायो जोंनि बिमा-बिफा गोदोनि जोंनि बिमा-बिफाफोरनि सायाव जों जुदि बिमा-फिफाफोरा माने जोंखौहाय बांसिन बुङो मबाइलावनो थाबाय थायो खालि मबाइल लावल' बिदि खालि माने बिदि माबा माबि होननानै बुङो आरो नाथाय बिसोर मिथिया माखासे खोदाखि बिराद मा मा खोथाफ्राव बिदिनो इउस जायो जोंहा जुदि इन्टारनेट इउस खालामबाथाय जों माने नुनो मोनो गोबां अबाव मा जादों अबाव जायाखै जों नोंथां खोन्थानाय बिदि बिदिनो जों मिथिनो मोनो नङा होमा आरो बिदिनो जेराव अबबा लामा बायदोंनो अबबा माबा बिदि मा होनो लेनसलाइद जादोंनो अबा बिदि आतांबादिया आसामफ्राव बाहाय बम बेफ्रुहोबायनो बिदि जों बेफोरबो गोबां निउस खोनानो मोनो आरोना जोंनियाव जोङो बिदि जुदि बेफोरखौ खोनाबासो जोङो एलार्ट जानो हागोन नाखि अ बेयाव माबा बि जादों आं बिदि थांनो हानाय नङा बिदि होननानै जों माने साननो हानाय एसे गोहो फैगोन आरोना
औ
गोबां जोङो निउसफोर खोनानो मोन दोंबा बिदिनो आरो जोंनि नांगौफोरखौ जेनेबा जेरै ए आइ फोर जेनेबा चाट जि पि डि फोरावहाय जों गोबां जुदि जों खालामनो हायाबा जोंनि बेखौ सोंनो मोनो नङा होनबा
उम
आरो जोङो मा सोङो बेफोरखौनो जों आरो जेनेबा इउटुबफोराव नायनो थाङोबा जोङो मालायनि एबा जोङो सासे जोङो मालायनिबा बिनि लाइफ लाइफ माने लाइफ बोरै सलिदों बिदि जों नायनो हायो एबा जों माबोरै थानांगौ बेफोरखौबो जों मिथिनो हायो एबा आरो गोबां जुदि नोङो लेखा फरायनाय सारफोरावहाय जुदि नोङो नायनो गोसोबा जोङो मा होनो इउटुबफोराव जों नायनो हागोन माबायदियाव माने मा बे जों मिथिनो हागोन आरोना, नङा होमबा नोंथां? आरो बिदिनो गोबां जोङो माने इउस इन्टारनेटआ बिराद इउसफुल जोङो बेयावहाय अबेबा थांनाय अबेबा जों थांनो नागिरदों ओमफ्राय जों जायगा आन्दायबायाय, थांफेरि जाय गा होनबा जों, होनबा जों बेयावबो माने इन्टारनेटनि सायाव जों लकेसन चे-चेक खालामनानै जोङो थांनो हागोन होनना नोंथां आरो बिदिनो गोबां इउस खालामजानाय दं जेरै आरो जेनेबा जोङो ओ गुगोलफोराव नायोबा गुगोलावथ' मा सोङो सब मोनजोबखायो जेनेबा मा सोङो बेखौनो मोनजोबखायो नङा होमबा नोंथां जोङो जे बो सोंनायखौ मोनोनि बिदिथ' जायाखै जों जे मा सोङो बेखौनो गुगोलाव जों मोनजोबखायो। आरो बिदिनो गोबां इउस एपफोर दङ जेराव जोङो ओ माने अनलाइनफोर। दा इन्टारनेटनि हिसाबाव जोङो अनलाइनबो फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हायो। जोङो अनलाइन ओ सा मा-माल बुस्थु बायनोबो हायो। बिदिनो जों गोबां नुबोनो मोनबाय आरोना नोंथां माल बुस्थु बायनायफोरावबो जोङो एपफोर दङ गोबांनो बेयाव जों गावनि माल बुस्थु बायनानै जों गावनि मबाइलावनो एकाउन्टफोरखौ माने इन्टारनेटनि इन्टारनेट निफ्राय सानिफ्राय जोङो माने ओ फैसाफोरखौ होनो हानाय बिदिजों नुनो मोनबोबाय आरोना। दा इन्टारनेटआवबो जों ओ माने गोबां इउसफुल जालांबाय आरोना नोंथां। औ आरो दायो नोंथांजों सावरायनानै आं गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो आंनो गोबां मोजां खोथाफोर खुमना होबाय आं सोंनाय बायदि। नोंथांनिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिननाय थाबाय। दे होमबा ना नोंथां?